अ खोनादोंना आंनि आवाजखौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
अ
नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ औ आङो नोंथां ओरैनो औ औ आंबो नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ
अ दे दा होमबा जों जोंनि टपिकआव फैनोसै हबा ना रायलायनांगौ माबायाव ओ नोंथां जों माने मे जोंनि मा होनो माबानि बा
औ औ नों थांलाय
जोंनि बैसागोखौ मारै फालियो बे बिनि बागै मोननैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जोंनि माने बैसागु फोर्बो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो फार्स्टआवनो सैथो दाननि जोबथा खालार खालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना बेबो मोनसे बैसागुनिनो मोनसे बाहागो नालाय सिगाङावनो जोंना मोसौ सौनि बैसागु जाग्रोयो बे खालि जाय खालि माने बेलासियावनो माने थाराय गाज्लि बेफोरबायदि लाव फान्थाव हालदै बेफोरबायदिखौ गासैखौबो माने बुथुमनानै दोनखानाय जायो आरो बेखौ सैथो दाननि जोबथा खालाराव ना नोंथां बे मोसौ थुखैनायाथ' खालि मोसौखौ हांगार फोननानै बायदिसिना माने बे थाराय गाज्लि फोरजों बुनानै दैमायाव थु थुखैनानै लाना फैयो जाहाथे मोसौआ जेब्लायबो मोजाङै थायो बोसोर बोसोर माने बेमार आजार जाया जेखि उम सिथर बायदिसिना जाया बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो माने बोरि बियो आरो आरो जोंना बेनि उनाव सैथो दाना जोबनायनि उनाव जोंना बैसाग दान जायो नालाय बे बैसागु दाननिफ्रायनो जोंना मानसिनि बै सागु जायो आरो बे खालार खालिनो जोङो माने गासिबो फुङावनो दुगै स्रां लोबस्रां माने उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमो आरो उन्दै फोरनो गेदेरफोरा बोर होनाय हुदाखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो जोङो बोर बियो इसोरनियाव माने जेरावबो नायहा मैहा थांबा जेरावबो मोजाङैनो मोजां जानानै फैथों खामानि आरो जेरावबो खैफोदा आफोदा दाजाथों होननानै जोङो माने बोर बियो आरो। बिदिनो जोंना मानसिनि बैसागु जायो होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो माने गासिबो बैसागु माने न'खर न'खर मोसानो थांनाय जायो। जेराव माने बयबो बोराइ बुरि आबै आबौ माने गथ' उन्दै गेदेर माने गासैबो देलाय देलायै मायै दख'ना गाननानै मानानै गामसा बिदि गाननानै माने मोसाहैयो न'खर न'खर आरो बिदिनो माने बयनिबो न'खराव रंजानाय जों लोगोसे बिसोरबो अननानै एफा एनै जि हायो माइरं हरो सोरबाबा रां हरो बेफोरबायदिनो आरो। एसे नोंथाङाबो माने बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओं जोंनि जों थ' जेनेबा बैसागुखौ जोंङो जोंनि बर'नि माने रंजालि बैसागु होननानै जों मिथिखायो जों गामिनि गासैबो जों सनमान लायो आरो। ना एक थारिक आवहाय जेनेबा जोंबो गेदेरबो खुलुमो गेदेराबो जोंखौ अन्नाय होयो। बिदिनो जोंङो उनावहाय निजा निजा न'आवहाय फुजा होखांनानै बा साथि लगाय निजेनि बाथौआव फुजा होखांनानै बिनि अखानायैनिफ्राय जोंङो माने नैथि माबानिफ्राय मानसिनि न' न' मोसाहैयो आरो। जेन मोसाहैनानै जेनेबा जों जोंनि निजा जों खाल निजा माने जोंनि बर'नि दख'ना गाननानै जोंङो माने आर'नाइ लानानै जोंङो खाम ज'था सिफुं लानानै मो सानाय जायो आरोना। बिदिनो बिदिनो ओमफ्राय आरो जोंनि बर'नि मा होनो माइ ब्रा रोसि माने न'खर न'खर लोंनाय जायो आरो बिदिनो अमा ओ अमा बेदरजों लोंनाय जायो आरो आलासि दुमसि फैखायोना बे टाइमावथ'। जमा जमा माने मो सानो थांनायावबो माने
औ
बिदिनो बयबो होयो मोसायो रंजा बाजा बिदिनो आरो।
आरो नोंथाङा माने खोन्थानो हागोन नामा माने बैसागुआव मा रंनि एबा मा गाबनि दखना एबा फालि एबा ब्लाउस बा मा गाबनि गामसा बेफोरबायदि गाननाय जायो
अह जोंनि बर'आथ ओरैनो गोमो खाालारखौ गाननाय जायो आरो गोमो आरो गोजा गोजाजों माने फास्राया माने गोजा आरो रेगे रेगां गोजाजों गोमो थानाय गानो आरो ओमफ्राय गसलाखौ मा होनो गोजायानो गानो ओमफ्राय दख'नाया बिदन जोंनि बिदन गानो आरो गोमो बिदन ओमफ्राय गामसायाथ' ओरैनो जोंना गोथां गाबनि ओमफ्राय जिङावहाय गुफुर फारि गुफुर फारि बि गानो आरो
बिदिब्ला नोंथाङा माने बैसा औ औ माने बैसागु मोसानायाव माने मा मा रोखोमनि दामग्रा दामग्रा माने बेसाद लांङो एबा आगजु लांङो बे खौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंनियावथ' मोसानो थांबा जोंङो गिबियावनो खाम लायो खाम ओमफ्राय जथा लायो सि फुं ओमफ्राय हारमुनि ओमफ्रायो मा होनो गरखाखौ लायो आरो बेनो बे खिनिखौ लायो आरो जोंङो ओरै सेरजा ओमफ्राय सेरजाखौ लायो बर'नि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ दिननिफ्रायनो लायो आरो
औ औ
दा ओमफ्राय नों थां नोंथांमोननि एरैनो माबायदि
नोंथांनि फोरमायनाय बायदियैनो जोंनिथिंबो बिदिनो बैसागुखौ बिदिनो फालिनाय जायो नोंथाङा जिबायदि बुंदों माने दख'ना गोमो गाननानै आर'नाइ गोजा लानानै आरो बिदिनो ब्लाउस बेफोरबायदि गोजा बेफोरबायदिखौ गाननानै जोंनिखि जाबो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बयबो जमा जमायै फालिनाय जायो जेरै खायसे बायदिया सिख्लाबा सिख्लानि हान्जा एबा माने आबौमोना आबौनि हान्जा आबै मोना आबैनि हान्जा गथ' फोरा गथनि हान्जा बे बे बायदि माने गासिबो आलदा आलदा माने हानजा जानानै न' न'थांनानै मोसानाय जायो। आरो आङो मिथिनो मोननाय बे बादिब्ला बैसागु समावहाय माने सेजौ जि सेजौ स्निथा होननानै माने मैगं-थाइगं खांनानै जायो होननाय आङो खोनानो मोनदोंमोन बे बाथ्राया माने नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां बे नोंगौ सैथो माने गोदोनि आबै आबौ दिननिफ्रायनो बेदि जाबोगासिनो माने ओ माने मोसौ थुफैखालिनो जायो बिदिखौ।
औ औ।
इटालिनो गासिबो मैगंबो खाग गोखै जानाय होनो आरो बेखौ बैसागोनि।
औ माने बेयाव मा मा मा मा मैगं खांनाय जायो नामफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां। बेहायथ' जोङो फार्स्ट आवनो ओ अनेक माने गोबां मैगंफोर होनाय जायो आरो दिंखिया लाफा सायख थास ओमफायो। खिफि बेन्दों ओमफायो गोबां मैगं माने खाराव खान न्दाइ ओमफाय ला मा होनो आरो माना मुनि ओमफाय औ क'मा बिबार ओमफायो मा होनो ओमफाय इयो ना फा सायख'खौथ' होनोखांखाबाय आं न' ओमफाय इदिनो गोबां दं आरो ना फोरफोरखौथ' आं दा गोसोआव गैजोबला जिखुनु गोबां मैगं होनाय जायो आरो एक्स एक्सनिबो बारा मैगं होनाय जायो आरो माने जौसेनिबो बारा।
औ औ माने नोंथां गोदोनि दिनावथ' माने बैसागुखौ दानसेया लासे खुंनाय जायोमोन एबा आथिखालनि दिनाव बैसागुखौ बेसेबां दिनसिम खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां। ओ आथिखालावथ' ओ ओरैनो मा होनो? माबा आरो स्निथा दिन खुंनाय जायो आरो स्नि सान औ स्नि सानसिम।
औ।
दा नोंथाङाबो नोंसिनि जायगानिखौ एसे फोरमायदो।
औ जोंनाबो बिदिनो स्नि सानसिम खुंनाय जायो मानो होनोबा गोदोथ माने गासिबो बिदिनो दानसेहालागै रंजा बाजा बिदि खुंनाय जायोमोन आरो दानि जुगावथ माने गासिबो मानसिफोरानो गावबा गावनि खामानियाव बिजि नालाय दाबो बे स्नि सानावनो मानसि फोरा मोजाङै रंजा बाजा माने बैसागु दिनखौ बिदिनो फालिहरो आरो
औ नोंथां जोंनियाबो बिदिनो
औ।
दा नोंथां होनबा औ बुं नोंथां।
माने बैसागुखौ आरो बिदिनो आरो मा मा बैसागुआव मा मा खालामनाय जाबावो होननानै बुङोब्लाथ' आरो बैसागु समावहाय गामिफोरावबो खायफा गामिफोरावबो माने खेला फोरबो होनाय जायो आरो।
औ खारनाय, बारनाय खेला होयो औ जोंनि माने दान औ होयो जोंनि ओनसोलावबो नोंथां।
औ, बेफोरबायदिनो होनाय जायो बिदिनो माने बैसागुखौ बिदिनो खुंलांनाय जायो आरो। आरो नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै माबाफोर एसे बुंफोरनो हाबावगोन नामा?
बैसागो नि सोमोन्दैथ' बिदिनो जों बैसागो समावहाय माने जों जोंनोमोन नालाय बिदिनो मानसिफोरनावहाय थाङो आरो मोसानो माने मानसि फोर गोदान गोदान लोगो मोनो बैसागो समावहाय। बेरायनो फैनाय बा सोरनिबा आला सि जाफैनाय बे समाव बयबो ओ माने ओ माने मा होनो दाय गोरोन्थिखौ निमाहा होलायनानै बय बो अनज्लायनानै बिनि न'आव बे बिदि थांनानै माने जाहैलायनाय जायो आरो माने बैसागो दिनावहाय। माने राव खौबो नों आं खालामलाया आरो बयबो गावनि न'खरनि बायदि सानलाय लायो आरो बैसागो दिनावहाय माने बयखौ बयनिमा हा होलायनानै
औ।
बिदिनो आरो। नखर नखर
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय।
औ नोंथां दे औ नोंथां दे गोजोन न्थों।